हेल'।
अ नोंथां खोनादों बुंलाय?
अ नोंथांजों दसे सम मोनसे टपिकनि सायाव आं सावरायनो सानदों नोंथाङा बे समखौ एसे दसे समखौ हो होनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ औ। दा जोंनि गेजेराव सफैना दं टपिकआ जाहैबाय मा होनो आबादनि सायाव आरो नोंथां। दा ओ‌ ओ। दा आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोनथिं माने नोंथांनि ओनसोलाव मा मा आबादखौ गायो एबा माबोरै आबादखौ मावनाय जायो। बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनानै माने सावरायनो हो आरो फोरमायनो हानो
आबाद बुंबाथ' जों सरासनस्राय ओरै जेनेबा जों सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ जानाय जेनेबा मैगं-थाइगं बेफोरखौनो आबाद बुंनाय जायो। ना दा ओरैनो सरासनस्रा जोंथिं बांसिन सुबुंफ्रानो गाव गावनि न'आव आबाद मावनानै आबाद मावनानै जिउ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ औ।
जेरै ओ दैज्लां। जेरै- दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय माइ गायनानै जों माइ गायनाय होनोब्ला जोङो माइ गायनाय होनोब्ला जोङो जेरै दैज्लां बोथोराव बांसिन जों मानसिफ्रा माइ गायो। जेरै फार्स्टआव खोथियाखौ खोथियाखौ जेनेबा फोगोरनानै खोदंथियाखौ उनाव फुबाय बिनि नाव फुनानै नानै माने माइखौ गायनाय जाबाय आरोना। आथिखालनि जुगावाथ' जोङो ओ मोसौजोंथ' हांलेवनायखौ नुनो मोनला जेनेबा आबाद मावाबाबो जों सेस राज बिगियानारि मुगा जों मावनायखौ जेरै हालौवनायाव जोङो नांगोल-नांगोल नांगोलनि अनगायै जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ नुनो मोननायसै बांसिनानो खन्थाइ जेरै माय-मायावबो हासारनि थाखाय जोङो रासनारिक हासार होनायखौ नुनो मोनसै।
औ
उम दा बेफोरखौनो जों माने गोबां माबानायखौ नुनो मोनो आरोना। जेरै आबाद ओरै मैगं-थाइगं बुंब्लाथ' जोङो ओ जेरै आलु गोजां बोथोराव जेरै आलु बिदिनो पटल बायदिसिना माबाखौ जों पटल आरो गरम बोथ्रसो गायोना। गायनायखौ नुयो आरो सब बेफोर आबादखौ मावनानै माखासे जोंनि सुबुंफ्रा जिउ खुंगासिनो सोरबा सो‌रबा बेखौ फाननानैखौ बिफोरखौ गायनानै गावसोरनि न'आव हाजासे गायनो न'आव लाखिनानै आरो माखासेखौ फाननायखौ जों नुनो मोनो आरोना। दा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो। दा जेरै आरो जों आथिखालनि मुगायाव बिगियाननि आबादजोंसो जों बिगियाननि आदबजोंसो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। जेरै- ओ दहायनो होनखाबाय आं माइ गायनो ट्रेक्टर बायदिसिना बाहायो आरो रासायनारि हासार बाहायनायखौ जों नुनो मोनो होननानै दा बेफोरनो आरो नोंथाङा माबा मोनसे सानबावदों नामा?
दा मा होनो नोंथांमोनथिं दैज्लां बोथोरनि अनगायै मेसें बोथोर एबा माबायाव मा होनो माइ गायनायनि अनगायै ओं मा मा आबाद मावनाय जायो?
आबाद मावनाय जायो होमबा बिसोरो आलु पथल जिंखा बेफोरखौबो आबादखौनो मावनायखौ नुनो मोनो आरोना
औ औ नोंथांमोनथिं बै फानलुसिब्रखौ मावनाय जागोना जाया?
जायो जायो मावो फानलु आबाद जेरै जेरै मानसिपफ्रा जेरै हाजोआव गायहैयो दा बेखौ जों नुनो मोनो आरोना
दा नोंथांमोनथिं मा होनो आबादफोरा खहा जानाय एबा आबादफोरा दैमा दैसाजों खहा जाफेरनाय एबा एम्फौ एनलाफोरजों खहा जायो नामा?
औ जायो जेनेबा नों जेनेबा मिथिंगायारि जुदि नोङो आबादखौ मावनो सानोबा बे एम्फौ एनलाजों खहा जानायखौ जों नुनो मोनखायो नाथाय दानि माने दानि मुगायाव आरो दानि मुगायाव मानसिफ्रा बिगान दहायनो बुंबोखांबाय बिगियानारि आदबजों जेरै बिगियानारि हासार बाहायनानै बेफोरखौ खमायहोनाय जायो आरोना खमायनायखौ जों नुनो मोनो। मानोना बिगियाननि राजासनिारिक हासार बि मुलि बाहायोब्ला बे एम्बुफोरा थैलाङो बेनो दा नोंथाङा एसे बुंलांदों नामा?
जोंनिथिंथ' माने जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जायनि जााहोनाव आबादारिफ्रा गोबां आबादखौ मावनानै गोबां रांबो खामायनो हायो आरो नोंथां दा जोङो नुनो मोनोदि मा होनो जोंनि खाथि खाला गोबां आबाद मा होनो थरमुस आबाद केरेला बााद जिंकाबाद ना मा होन बिदिनो थाइबें आबाद भिन्दि आबाद मा होनो आलु आबाद बेफोरो गोबां रोखोमनि आबादारिफोरखौ जोंनिखौ मावनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो आबाद होनोब्लाथ' जोंनि आबादारि फोरानो मावनानै मोननाय बेफोरखौ गोबां रोखोमनि फाननानै फैसाबो मोननो हायो जायनि जाहोनाव जोंनि गामि एबा ओनसोलाव जौसेयाव गुजि एबा दाइनजि जौखोन्दोआनो आबाद मावनानै जाग्रा अखल एबा नैजि एबा जि पारसेन्ट आल' साख्रि मावनानै जायो आरो नोंथां। जाय जोङो गोबां आबादफोरखौ मावनानै गोबां आबादारिफ्रा रां खामायनो हादों। जों दा जोंनि मुगायाव सोलिबाय थानाय आबादफ्रानो जादों दानि जुगाव जोङो बानलु सिब्रुआ गोबां सोलिबाय थादों जाय जोङो बर' फ्रा गोबां रोखोमनि आबादखौ मावनानै जायो गोदोनि दिनावथ' गोबां रोखोमनि आबादखौ मा होनो सानखाङै मा होनो बिगियानारि आदबजों मावनाय जायामोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ बिगियानारि आदबजों जोङो मावनानै जानायखौ नुनो मोनो जाय जोङो नुनो मोनो मास मोनसे एबा मास मोननैनि आबादखौ आबाद मावनानै मोननाय फि फिथाइखौ आथिखालाव सप्तासे एबा सप सप्तानैनि गेजेरावनो बिगियानारि रासायनारि एबा गुबुन गुबुन मुलि बाहायनानै बेफोरखौ दिहुननायखौ नुनो मोनो नोंथां जाय जोङो बे माखासे सुबुंफोरा जानानै बेमार आजार जानाय नुनो मोनो एबा गावनि देहायाव माबा मोनसे ए बेमार आजारजों भुगिनायखौ नुनो मोनो नोंथां जाय जोङो माखासे सुबुंफ्रा जानानै बेफोरजोंनो जिउ गोमानाय नुनो मोनो बेनि जाहोना जादों आरो गोद गोदो गोदायनि सुबुङा गोबाव जोरनायनि जाहोना जादों गोदो गोदाय बिदि मेडिसिन होयै रासायनारि होयै हासारखौ मा होनो हासारनि मैगं थाइगंखौ जायैयाव गोदो गोदायनि सुबुंफोरा्रा जौसे एबा जौसेनि बारा गुजि बेफोरबायदि बिदि जोरोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोंनि सुबुंफोरा दजिखौनो थांला। द'जि बिदिनो द'जिबाफ्रावनो जिउ गोमाना होनांगौ जायो आरो नोंथां बेफोरनि जाहोना जादों जोंनि माखासे आबादारिफोरा बिगियानारि आदब एबा रासायनारि हासार मुलि बाहायनानै दा आथिखालाव जों नुनो मोनदों गोबां गोबां रोखोमनि आबाद गिदिर गिदिर दस बिगा बिस बिगा आबाद खौ जोङो माखासे बिगियानारि आदब जाय जोंनि बुहुमाव जौगाबोनाय मोनसे गोबां रोखोमनि मबाइल एबा कम्पिउटारजों बा नायनाय मोनसे द्रन होननाय बेजों द्रजों गोनाङा मानसिया जायगायावनो थानानै मोनसे मुलि सारनायखौ नुनो मोनदों जायनि जााहोनाव जों द्रनजों गोजौआव बिरहोनानै ड्रनखौ गोबां रोखोमनि आबादखौ मोनसे दसेनो एक मिनिट एबा पास मिनिटफोरनि गेजेरावनो सारखांनाय नुनो मोनो जायजों मानसिया मावालासिनो मोनसे मेसिनारि मुवाजों मावनानै बेफोरखौ दसे दसेनो मा होनो मोनसे आबादखौ जौगानायखौ नुनो मोनो जाय जोंनि मा होनो आबादारिफ्रा गोख्रों मा होनो दुक खम समनि गेजेर जिरना आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो जायखौ जों जानानै माखासे सुबुंफ्रा मा होनो जिउ गोमानांगौ जायो जाय जोङो माखासे सुबुंफोरा दानि मुगायाव लकेल मैगंखौ बायनानै जायैखौ नुनो मोन्दों जाय गोबां रोखोमनि सुबुङानो माखासे मिडिसिन होनाय रासायनारि मुवाजों बानायनाय मैगंखौ बायनानै जानायखौ नुनो मोनो हाथाय बाजारावबो जाय जों लकेल मैगंसो बायनानै जाया बेनिखायनो जोंनि माखासे सुबुंफोरा बेमार आजारजों भुगिनांदों जाय जोङो गोबाव समा लागैजोरनांगौखौ गावनि आवायखौ गुसुङै खालामना लानांगौ जायो आरो नोंथां
उम नंगौ
बेनि अनगायैबो आबादफोरखौ जोङो गोदोनि बायदि मा होनो जोंनि माइ आबादाबो जों जाला मोसौजों हालौवैखाय दानि जुगाव आथिखालनि बिगियानारि आदबजों मावनाय ट्रेक्टर एबा मेसिनारि मुवा ट्रेक्टरफोरजों हालेवनानै मोनसे हानि हासारखौ खमायना लानाय जादों जायनि जाउनाव जोङो गोदोनि बायदि माइखौबो जानाय नुनो मोनलिया गोदो माइया गोबां जायोमोन फिथाइ बुरजा बुरजा जायोमोन नाथाय आथिखालाव ट्रेक्टरजों हालेवनायनि जाउनाव गोबां रोखोमनि खम मा होनो फिथाइ एबा आबादखौ जों मोननायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां जाय बिनिफ्राय जोङो माखासे खहा जानायखौ नुनो मोनो। जायनि जाउनाव गोदो गोदाय बेबायदि जायामोन गोदो गोदाय गोबां रोखोमनि माइखौ जाख'वा होननो हालाय मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेबायदिनो जोंनि माखासे आबादफोरा मा होनो बिदिनो जाय नुनो मोन्दों जाय जोङो गायबाबो मुलाम्फा जाय एबा जोंनि न'खरनि मावनांगौ जाय हाबा बेफोरखौ जोङो मावनानैबाबो मोनजायो नुनो मोनदों जाय जोङो माखासे मुवाफोरजों जानानै जोंनि देहाखौबो माखासे बेरामजों गोग्लैसोना थानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। जोंनि माखा माखासे देहायाव नांगौ जानाय प्रटिनफोर खौ मोनालासिनो माखासे नाङि मुवाफोरखौ मोननायाव जोंनि माखासे देहानि जिख्रि बेफोर थैनो हमदों जायजों जो जोङो माखासे प्रटिनफोरखौ मोनजानानै बे बे बिसोर जिख्रिफ्रा थांनानै थायोमोन नाथाय बिसोरो थांनानै थायाखै दा बेफोरो दा जोंनि माखासे सुबुंफोरा जाबाय थानायावानो जादों जेरै जोङो आबादनि अनगायैबो माखासे बेदर जानाय ना अमा हांसो बेफोरखौ जानायावबो जादों जायनि जााहोनाव हांसो एबा दाउ अमाफोरनो दाना होयो एबा मेडिसिन मुवा होनायनि गेजेरजों बेफोरखौ जानायाव जोंनि बेमार आजारा गोबां जाबोन हमदों आरो नोंथां ‌।
औ नंगौ
दा नोंथां जोंनिथिंथ' बेबायदिनो आबादनि आबाद होनोब्ला बेबायदिनो जोंनिथिं गोबां माने मानो होनब्ला दा दैज्लां बोथोराव गोबां रोखोमनि आबादखौ माइ आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो ‌। बेनि अनगायैबो दैज्लां बोथोरनि आबाद होनोब्ला बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिदिनो मा होनो भिन्दि नङा होनबा? बिदिनो केरेला बिदिनो जि मा मा होनो मा होनो इदिनो मा होनो फान्थाव बेफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। दा जोंनिथिं माखासे आबादारिफ्रा हायो मा होनो बिदि मेडिसिन मुवा बाहायनायनि जाउनाव माखासे सुबुंफोरा जोंनि मा होनो आबादारिफोरा सुबुंफोरखौ गावनिल' मुलाम्फाखौ नागिरनानै माखासे जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ खहा खालामनो हादों आरो नोंथां। बिनि जाउनाव जोंनि गथ' गथायफ्राबो बेफोरखौ जानानै साननो हायै एबा माखासे जौगानो हायै जानानै जालांदों। माखासे गावनि रोंगौथिया खमायलांदों आरो नोंथां। बेफोरनि मा होनो जाहोना जादों जोंनि रासायनारि हासार बाहायनाय बिनिखायनो जोङो माखासे बेफोरबायदि बाहायनायखौ होबथानांगोन आरो। आरो जोङो सांग्राङै जाना सांग्रांयै थानानै जानानै माखासे मैगं थाइगंखौ जानांगोन जाय जोंनि देहाया गोहोम गोग्लैनाय आरो नोंथां। दा नोंथां स ओ समा ओ दोनथ'लायसै दे।
औ दे।
औ।